औ
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनाबाय दे
औ आं नोंथांजों कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों बर'नि ओ दानाय लुनायफोरनि सायावसो नाय सावरायनो सानदों नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
अ बर'फोरा बोरैहाय दानाय लुनायजों जेरै गावखौ सुंथानो हायो आरो दानाय लुनाया जोंनो मानि मानि थाखाय गोनां बेफोरखौ आं नोंथांजों सावरायनो आखायाव लादिनि दिनै दानाय लुनाय होनब्ला बेयो जोंनि एंगारनो हायै मोनसे जोंनि आखाइ आखायनि बाहा जोंनि बे हारिमु नङा होमबा! बे हारिमुजोंनो ओ लोब्बा दङो दानाय लुनाया जेरै जोङो बर'फोरा आइजोफोरा जेरै दख'ना गानो नङा होमबा फास्रानि फालि लायो थिग बिदिनो हौवासा फोराबो जेनेब्ला गामसा गानो जेनेबा आइजोफोरासो जेनेबा ओ हारिनि हारिमुखौ जेनबा लाखियो नङा होमबा! जेरै साफ्रोमबो हौवायानो गामसा गानानै जेरावबो बेरायथिंबाय थानाय जाया। नाथाय आइजोफोरा हले दख'नाखौ गाहाय गावसोरनि जेनेबा माने कालसारजों लोगोसे गाननाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां! उम द ख'नाखौ जेनेबा जोङो ओ जि हिनिफ्रायनो जों गावगायनो दानानै लानो हायो जेरै- गोदोथ' जोङो गोबां जोंनि बिमा बिब'फोरखौ जेनेबा जोङो गामि ओनसोलाव नुयोमोन गिबियावनो जोङो ओ जिखौ जोङो थन्नानै लायोमोन सोरखियाव नङा होमबा नोंथां
औ
ओ सोरखियाव थनना लाखांनायनि उनाव जोङो ओ गोबां जोङो बेखौ जथरफोर जों जिखौ जोङो खुन्दुं थुननानै लाग्रोयोमोन बिनि उनाव जोङो साल खुन्थायाव साल खुन्थाजों जों दिनै ओ खुन्था थब्रै साल खुन्था गायनानै जोङो बाहायनाय जायोमोन आरो साल खुन्थायाव जोङो ओ जों बाहायनानै जोङो जिखौ जों दानायखौ जों गोदो नुबोदोंमोन आरो। आथिखालावथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि दानाय लुनाय ओ कालसारा खमायलांनोसो हमबाय। बांसिनानो बाजाराव मोननाय जायखौ जोङो। हाथाय बाजाराव मोननाय मेसिननि दानाय बुस्थुखौसो जों दिनै बांसिन बाहायनायखौ जों नुदों आरो नङा होमबा नोंथां अब्ला नों थांमोननि साइडआवहाय जोङो बोरैहाय जोङो बाहायोब्ला जोंनि दानाय लुनायखौ जोङो बोरैहाय बाहायोब्ला नोंथांमोन ओ नोंथांनि बायदिब्ला जों बोरैहाय रैखाथि खालामनो हागोन? मानोना जोंनि दानाय लुनाया गुबुननि आखाइायावसो थांनो नागिरदो दिनै नोंथाङा बेनि सायाव मा फोरमायना होनो हागोन ना?
दा दानाय लुनायनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला मा बुंनो बायदिनो ओ जेरैहाय जों दा बांसिनानो बाजाराव ओ फाननाय इजामफोरखौ गानना बायनानै गाननायखौ नुनो मोनो होननाय रोखोम। जोंनि ओनसोलाव बिनि थाखायनो बिदि जोंनि ओनसोलाव दा दानाय लुनाय स फारसे बुंनो थाङोब्ला ओ इन्दि इन्दिनि जाहि नोंथाङाथ' सिनायो जानांगौ। ओ‌ बिहु बेखौ बांसिन दायो एबा बिनिफ्राय खुन्दुंखौ बांसिन दिहनो आरो ओ
बे इन्दिनिफ्राय दाथ' गोदोनि समनिफ्रायनो आबै आबौनि समनिफ्रायनो इन्दिनि खुन्द बा थखवख्रि लुनाय हु दङङ ह नोंथां ना दानि समाव समनि आंखालनि थाखाय बांसिनखौनो इदिनि खुन्दुखौ मिसिनारि बायदिसिना जों जुलुं दानायखौ जोङो नुनो मोनो ओ दा इदिनि खुन्दुखौ माबोरै दायो होनोब्ला गिबियावनो एबा थावख्रिखौ माबोरै लुयो होनोब्ला ओ बेखौ एसे बुंग्रोनोसै। जोंना एम्फौ लाथाखौ बांसिनानो ओ ओनसोलाव न'फ्रोमबो लानायखौ नुनो मोनो। समजों लोगोसे ओ बिनिफ्राय जोङो जा फिथोब मानो बे फिथोबखौ जोङो गिबियावनो ओ मोनसे इजियाव बुथुमना लानानै सेरसे एबा सेरनै जेसेबां हायो ओ बुथुमना लानानै जोङो जि सुनाय खारै साबोन एबा मिथिंगायाव एबा जोङो नार्सारि बायदिसिनाय मोन नाय एल'बेरा बेखौ होनानै जोङो नै घन्टा बेखौ रुनो नांगौ मानोना बिनि मालाबा फिथोबाव मैला बायदिसिना नाङो नालाय जेब्ला फिथोबखौ जों खानो थाखाय बायदिसिना बिलाइ होयो अब्ला बिनि मैला खारनायजों लोगोसे बेयो गुरै जानायनि थाखाय जों बेखौ नै घन्टा बिदि बि रुयो बिदि रुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दै गुसुआव लानानै थौ एबा बायदिसिना गामलायाव दख'ना लाना उनाव बेखौ दै गुसुआव होनानै जोङो बेस्ताननि महरबायदि इसे दलद दलद बानायनानै जोङो ननि बेरा एबा बायदिसिनाययाव सिथा दोनो आरो आरो बिनि न बियो जेब्ला ओ‌ रानो अब्ला जोङो बेखौ ओ मेचीनजों मेचिनजों थाफैनि खुन्दुंखौ दिहनो आरो जोंनि ओनसोलाव लोगोसेनो आखाइजों लो थ' ओ बे फिथा बायदि बायदिसिना बिदि खालामना दोननायखौ जोङो गिबियावनो ओ बिस्टि बेयाव सनासो लुइयो आरो नोंथां बिदिनो नोंथाङाबो नुदों जानांगौ साख्रि लुनायखौ ओ बिदिनो लुयो नाथाय ओ मेसिनजों गोदोनि समाव जेरेबा दानि समाव आखायजों थावाख्रि खुलुयोमोन। ओआ बियो माने बांसिन गोगोम एबा फाखोआ मोजांसिन जायो आरो
औ मोनसे खोथा नोंथां ओ आं बारसनानै सोंनाय जाबाय नोंसो आथिखालाव नोंसोमोननि नोंथांमोननि साइडआवहाय बे ओ जों हिसानखौ सालनि हिसान खुन्थाखौ नोंसोरनि साइदआव नुयोना नुला आरो दायो दायोना दाला जि दायोना दाया?
औ नोंथां ओ बै समाव नंगौ नाथाय दानि समाव थ बांसिनानो बेखौसो नु नुयो फांसेनखौनो नुयो एबा बांसिनखौनो दानि समाव जेरैहाय ओ मिचन मिचननि ओ हिसानखौ नोंथाङा नुबाय जानांगौ जेरैहाय जेकारनि मेसिन एबा मैना हिसान बेफोर नुदो जानांगौ बेवहाय ओ जेरै जोंना न नखरफोराव थानाय सालखुन्था हिसानाव उम जोङो आखाइजोंनो एरनांगौ नङा होमबा? आगरफोरखौ नाथाय मेसिन बायदिसिनानिया बिदि नङा बेवहाय ओ आगरा बिदि काट एबा बायदिसिनायाव दाननाय थाखायो बेखौ इसे बोखोना होब्लानो माने मिसिना गावबा गाव आगरखौ एरलाङो आरो बिदिनो जोंनि ओन सोलाव मेसिंनजों लोगोसे सालखुन्थाजों बायदि दानाया दासिमबो सोलिगासिनो आरो नोंथां
उम अब्ला आं नोंथांनियाव बे खोथाखौ सोंनो सानबावबाय जेनेबा जोङो जोंनि हारिमुखौ लाखिनांगोब्ला जों दानाय लुनायखौ लाखिनांगोब्ला जोङो जोंनि कालसारखौ हमथानांगोब्ला जों जोंनि दानाय लुनायखौबो जों लाखिनांगोन नङा होमबा अकल जों मेसिनजो इखो जुदि गुबुन सोनाबारिफोरा जेरै वेस्टबेंगल कलकतानिफ्राय दिनै साप्लाय जि मिसिनारि बुस्थु दानाया नङा होनोमबा जेरै जोंनि गोबां आइजोफोरानो बेखौ बायनानै गानो। जेरै जोंनि गोबां रांखौनो बिथांमोना रुयतितनानै लांदों नङा होमबा नोंथां
औ उम
दिनै जेनो गंसे जेरै दखना गांसेनि दामानो दिनै पुस पसिस हाजार फन्द्रहाजार पन्सास हाजारसिम दोङोनो अब्ला जोंनि एसेबां रांखौ खस्थ खालामनानै मोननाय रांखौ दिनै बिसिमोना लुथिनानै लांदों बोरैहाय दे दखना गांसेयावनो जेरै पन्सास हाजारनि जाथागौ जेनेबा बेयाव सना सारनाय ना रुपा सारनाय नङा होमबा जायखौ जिनै बिथांमोना बेसेनखौ जेरै दामखौ बारा खालामनानै दिनै जोंनि फैसाखौ लुथिनानै लांदों अब्ला नोंथाङा बेनि सो बुंगोन माब्रै खालामब्ला जोङो बेफोरनिफ्राय जों जानगाराव थानो हागोन जोंनि गोबां रां रां आनो जोंनि सम्पथिफोरानो खहा जालां जेनेबा बेहाय नङा होबा दखना गांसे बिनि दामखौ जुदि त्रिस हाजार सल्लिस हाजार होनना बायनांदोंबा जोंहा रांखान्थि हालोदा जोंहा गाहायाव थांगोन नङा होमबा बेखौ जोंनि मानसिफोरानो दानानै बे खौ जोंनि ओनसोलावनो दानायखौनो जोङो गाननांगोन नङा होमबा अब्लासो जोंनि कालसारखौ लाखिनो हागोन जि दानायाबोदि जोंनि कालसार जों बादि गाननाय गावखायनि दानायखौ गाव गानो दानानै गानो बेफोर मोननसे मो बा माबा जोंनि थाखाय मोजां आरो अब्ला नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो हायो बोरैहाय खालामब्ला जों बेखौ होबथानो हागोन
दाथ आथिखालनि समनिफ्राय दाथ जेरैहाय ओ एसे गुबुन गुबुन आलादा आलादा आइदियाजों जोंनि ओ बरहारिनि अनगायैबो गुबुन ओ ए गुबुन मानसिफोराबो बिदि बायदि सिना सानै हयै एबा गुबुन जोंनिखौ नायना लानानै बायदिसिना आलदा आलदा आगरखौनो लानानै एबा जिखौनो लानानै बाय बायदिसिना गाबोना बिसोरो ओ जोंनिफ्रायबो एबा जोंनि सायबो बांसिन दानाय लुनायखौ एबा फालांगि खालामनायखौ नु नुनो मोनो आरो नोंथां हाथाय बाजाराव जोंनि ओ जोंनिया दा बुंनो थाङोब्ला बांसिनानो दायो दानानै माने दानोबो हायो एबा लुनोबो हायो एबा खामानिखौ गासिबोखौ मावनो रोंगो नाथाय जोंनियाव ओ बांसिनानो ओ माने बिनि आइदियाया एसे खम जाना थायो आरो बिनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव बिदि इन्दिनि खुन्दुंजों जि दानायखौ एबा जोंनि कालसारखौ लाखिनो थाखाय बिदिखौ आरनायजों लोगोसे आर'नायनि गस्ला बायदिसिना खौ ओ बेनि गेजेराव नुनो मोनो एबा जोंनि गेजेरावनो दङ एबा जोंनि जेरैहाय ओ आर'नाइ बायदि सिनायाबो जोंना गाससिबो सिनाय हायो बेखौ खौबो बांसिनानो गुबुनानो ओ दानायखौ एबा जोंनिफ्राय जोंबो दायो बा जोंनिफ्रायबो बिसोरो बिदि नुनानै एबा बिनि मुलाम्फाखौ नुनानै बिसोरखौ दानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां लोगोसेनो बेनि थाखायनो जोंना बांसिनानो बिदि खालामनांगौ जे बिसोरनिख्रुइबो साबसिन देखायनो हानाय एबा बिसोरनिफ्रायबो बांसिन मोजाङै मावनो हानाय एबा लुनो हानाय बिदिखौ जोङो नायनो नांगौ आरो नोंथां बेजों सोमोन्दो ला खिनानै जोंनि ओनसोलाव दासिमबो इन्दिनि जिफोरखौथ' गोबां गोदोर गोदिर एबा बाय बायदिसिना इभेन्ट बाय कालचार बायदिसिनायाव बाहायनायखौ थाङा नुखायो बेनिखायनो जोंना दावबाय थाखाय जोङो बिदि ओ जौगानो थाखाय बिदिखौ जोङो बाहायो आरो नोंथां दा सोलिगासिनो एबा मावगासिनो आरो इयुनावबो मावलांनो नाजागोन
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो थिगानो आं गनायथि होयो जोङो जोंनि कालसार हारिमुखौ जोङो हमथानानै लाखिनांगोन नङा होमबा फारफ्रोमथिंबो बिथिंङाव जोङो हमथानानै लाखिनांगोन हौवासाफोराबो दख'ना गामसाखौ गानथारनांगोन हिनजावसाफोराबो दखनाखो गान्थार नांगोन आरो बे दखना गान्नाय दख'ना, गामसा गान्नाय जोङो गावनो मावनानै लानांगोन, गुबनि आखायाव जों हगारनानै होनो हाया अब्लाब्ला जोंनि हारिमुवा गाहायाव थांगोन आरो जोंनि कालसार हारिमुखौ जोङो लाखिनायाव गोब्राब जागोन आरो मानोना जोङो मालायनि दानायावसो जुदि मालायनि फाननाय दानायावसो जुदि जों सोरनानानै थाबाय थायोब्ला जोंनि आखाइजों मावनो हानाय बे खामानियाबो जोंङो गुबुननि आखायाव सेख' जाबाला जोङो रां आरजिनो हानाय नङा आरो बेफोर बेजोंबो जोङो गोबां जोंनि मानसिफोरा रां आरजिनो हायो बेजों जोंङो संसार जानो हायो गोबां मानसियानो दिनै जि दानानै बाजाराव फाननानै दिनै गोबां रां खामायदों। बेखायनो आं सानो आंनि बुंनो साननाया बेनो जे जों बाहेरानिफ्राय बायनाय मेसिनारि बुस्थु थुखौ जों बाहायब्ला जोंनि रांखान्थि हालोदा गाहायाव थांगोन आरो अब्ला नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखेनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां गोजोन्थों नोंथां